हेलौ अ अ दाससो खोनाबाय नै।
गाजा बेफोर एपा गोबाव।
नेटआ एसे प्रब्लेम मोनदां ना नों। थां ओ। औ ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों नोंथांङालाय।
आं दंङ ओरैनो थाबायलाबायदों।
अ बेलासिनि बार जादों नामा नोंथां।
औ औ बेलासिनि गुसु गुसु बार।
ओमफ्राय बिदिब्ला ओंखामखौथ' जाथ'नाय जायाखैना।
ओहो संथोयाखैनो दाबो।
अ।
बिब्दिनो अबा अबाफोर थांदोंमोन नामा नोंथां।
थांनाया थाङाखै बेरायनोसो बेलेग आव सो थांनांगौमोन।
औ। बिदिनो गरमबो नालाय बोथोरा बेरायनानैसो गोसोखौ गोजोन। खालामना लानांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ बिदिनोसै आरो खबरफोर सोबोरलाय माबोरै दं।
खबराथ' गेजेरावनो बारा मोजांबो नङा। बारा गाज्रिबो नङा।
औ औ।
आं माखासे औ औ आं माखासे। ए से बाथ्रानि सोमोन्दै खबर लानोसो हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंजों सम दंब्ला फोरमायलायनो हागोन नामा
औ औ दे बुं दङ
अ माने आङो। माखासे बर'नि जानाय लोंनाय। आ दोरोंआरि। बिदि गाननाय जोमनाय बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे दसे सम। सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ।
सावरायनो हागोन ना?
औ औ सावराय जायो सावराय जायो।
जोंनाथ' बर'नि गाननाय जोमनाय होनब्लाथ' दोरोङारि होनबाथ' दखना गामसा बेफोरखौ जोंनि बर' राव नुनो मोनो नङा होनबा।
औ।
बेफोरनो मेन ओमफफ्राय
न'खरावलाय बिदिनो सि जोम दानाय लुनाय सोलिया नामा नोंथां?
सोलियो जोंहा बिमाया दायो दानाया गोदोनिफ्रायनो दाबाय थायो।
अ नोंलाय औ औ नोंलाय एसेसो नायफाया नामा?
नायफानाया सम मोनलायलाङ ना बेखायनो नायनाय जाया आदि।
अ बेफोरखौ आगर आ आगरनि बागैथ' नोङो मिथिगोन नामा एसेसो।
आं बारा मिथिया एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन।
अ आंस आंसो फोरमायनोसै होनबा ना।
औ औ
आंबो बाराखौ बांद्राय मिथिया मिथिनाया ओमफफ्राय माखासे मिथिनायफोरखौ आं एसे फोरमायनोसै आरो दानाय लुनाय दाथ' बांद्राय जोंनि जायगायाव एसे मेसिनफोराव दानायफोरखौ खौसो बांसिन गानसै नङा होमबा? बेखायनो औ औ‌ ‌बेखायनो‌ दा बांद्राय मिथिलायलांला आंबो।
औ
आगर आगर होनोबाथ' गोबां रोखोमनि दं जोंनियावबो माखासेखौल' बुंनोसै आं नोंथां।
औ औ
उम माखासे हाजो आगर,
औ
फारौ मेगन आरो दिंखिया बेफोरखौल' मिथियो आङो बांद्रायखौ मिथिनो मोनासै।
औ आर'नायइाव बांसिन मा आगरखौ बाहायनाय जायो?
आर'नायइयावथ' बांसिन हाजो आगरखौसो नुयनो होनोङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
ओमफफ्राय दा माइ दाथ' माइ गायनाय सोलिगासिनो नोंथां मोनहालाय माइ आबाद मावो ना मावा?
जोंहा हायानो गैया बेखायनो मावनायानो जाया।
अ
बिदिब्लाथ' नोंथाङा बांद्राय आबाद मावनायनि सोमोन्दै मिथिनाय नङा होमबा
ओ नआव मावनाय गैयैखाय बांद्राय इदि मिथिया नाथाय गामियाव गासिबो मावजोबो नालाय एसे एनै मिथियो आरो
अह
माइ आबादखौ गिबिनिफ्रायनो जोबजासिम माबायदि मावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
फोरमायना होनो माने माइखौथ' फार्स्टआवनो
औ।
खोथिया फोयो होननाय खोनादो नुनाय नुबोदों।
ओ ओ।
ओमफ्राय बेनिफ्राय खोथिया जेब्ला देरो अब्ला बुनानै जि जायगायाव माइ आबाद माबागोन बेयाव गायबाय।
औ।
औ बेनो सै।
ओ बिदिनो नोंथाङा माखासे आबादफोरनि सोमोन्दैसो एसे फोरमायना होनो हा गोन नामा? उम बिदिनो जेरै सबाइ आबाद देमसि आबादफोरखौ माबोरै मावो बेफोरनि बागै
ओ जोंनियावथ' सबाया दायो बहुद खम मावो मानसि फोरा खौबो बिदि मावलानो दायो नैबे दा जुग जुखाम सोलिथ'दों। जुखाम आबाद।
बिदिब्ला नोंथांमोननिखै जुखाम जुखामखौसो बांसिन फोयो होमबा
जुखाम खौ नै देग्लायनिफ्राय एसे मानसिफोरा बांसिन फोनाय बादि जादों।
अह।
औ।
बांसिन मुलाम्फाया फैयो दां बेखायनो जुखामखौनो आबाद हिसाबै बिदिनो मावबाय।
जुखामाव फैयो फैनाया नाथाय खरसायाबो दङ जुखामनिया बांसिन।
अह।
फैनाया गथा फैसा फैयो ओमफ्राय बिदि थांनायाबो थाङोआनो बुरजा फैसा गैयाबा आरो बेखौ मावनो हाया। एसे बुरजा फैसा थानाय जाबासो मावनो हायो।
अह। बिदिब्ला नोंथाङा बेरायनाय मानाय बेफोरनि प्लेनिं लाथवाखै जेरावबो
बेरायनायखौ जोङो आगष्टआव नागालेण्ड थांनायनि प्लेन खालामदोंमोन।
अ'।
औ।
बिदिसो होमबा।
औ औ
बेरायनांगौबो नङा होमबा नोंथां
औ औ गोदान जायगा बेरायथारनांगौ बेरायाबासो माने जायगाबो मिथियो मायो
औ आरो माइन सेेनफोर माइन्डसेटफोरा एसे मोजांसिन जायो नङा होमबा
खोनायाखै
माइन्दसेटफोरा एसे मोजांसिन जायो
औ औ नंगौ फ्रेश फ्रेश फ्रेश मोनो गोसो माने रिस्टार्ट खालामनो हायो लाइफखौ
औ
जाखांबाय नामा
अ जानायाथ' जाखांबायमोन नोंथां
औ मा ओंख्रि मोनबा
ओंख्रियाथ' बर' नि ओंख्रियानो होनजायो गोथावसिन इदिनो सबायजों दाउ संदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो जानानै दा बेलासि मोनाबिलिनि औ बि
होमबा थाब जानाय जायो आरो ना
खोनायासै नोंथां
हेल'
औ औ खोनाबाय दे बुंलाय औ खोनाबाय
ओ नों नो होमबा ओरै नोंसिनिथि थाब जानाय जायो मोनानि ओंखामखौ
मा होनदों
मोनानि ओंखामखौ थाब जानाय जायो होनबा औ
अ अ औ थाबानो जायो जोंहा नोंथां
आतसा
बिब्दिनोसै आरो ओ माने समजों मि गोरोबलाय ओ गोरोबलांनांगौ जायो माब्लाबा ताइम आव जेब्लानो थाब जायो अब्लानो उखैनायाबो थाबसिन उखैयो जेब्लानो गोबावजों जायो अब्लानो लेट उखैयो
औ नंगौ
उम बिदिब्ला उम दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ
बे नोंजों रायलायनानै बिराद गोसोआबो फ्रेस मोनबाय आरोना नोंथां उम माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो सम सम खबर लाबाय थाबानो जाबाय
औ जागोन दे
उम दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ दे दे।
औ।
मा